खोनादों ना। औ औ खोनादों नोंथां ओ। आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना ओ नोंथांजों एसे जोङो जोंनि। ओ जेनबा ओ बैसागो बोथोरखौ माबोरैहाय फालियो नोंथांजों सावराय। सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम मोनोब्ला
औ सावरायजागोन
अ दा जोंहा बैसागु फोर्बो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गोबां ओ गासैबो सुबुंफोरानो बर' सुबुंफोरानो रंजानाय ओ फोर्बो होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ मिथिनाय जायो
औ ओ दा बायदिब्ला जोंहा ओ बै सागु बोथोरावहाय गोबां सुबुङानो रंजायो जेरै जोङो ओ सैथ्र दाननि जोबथा दानावहाय जोंहा मोसौ थुखैनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बे मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा गोबां ओ फिथाइ सामथाइ जेन'बा ओ बुथुमना लानो गोनां जायो जेरै जोंहा पानिलाव हालदै दिग्लिलिथि आरो थाराय बेफोरखौ जोङो बुथुमना लाग्रोनांगौ आरोना सानसे सिगांनो ओ बेनि उनावहाय जोंङो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय बेखौ फुङावनो दुगैनानै जोङो ओ हानांगौ जायो आरोना बेफ फोरखौ ओ बिनि उनाव जोङो हाखांनानै जोंहा औवाजों औवानि आरुं जिरनानै जोङो मोसौनो माला गानहोनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो माला गानहोनानै जोङो दा साराय बा खान्थानिफ्राय जोङो हांगार हुलु नानै जानाय थाव फोननानै जोङो बेखौ ओ फथा फुना होनाय जायो आरोना थालिरनि माबा दाननानैहाय बिसोरनो थफ फा थफा फथा फोनना हानाय जायो आरो बेनि उनाव जों मोसौफोर खौ होना लांनानै जोङो दैमा बा फुख्रिफोराव जोंहा थुखैहैनाय जायो आरो ना बिदिनो थुखैहोखांनानै जों बिसोरखौ ओ बै सानखालि जोङो हेगारना होनाय जायो आरो ना उदांङैनो बिसोरो जाहाथे गांसो मोनजायो बिनि थाखाय ओ ओमफाय जेब्ला बिसोरो नआव फा नफारसे गिदिंना फैफिनगोन अब्ला जों बिसोरखौ ओ फागा गोदान दोनदार गोदान जोङो खानानै ओ गलियाव खानानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा गलिखौ साथि ल'गायनानै बावउनाय जायो आरोना नोंथां
औ
बिनि उनाव जोंहा सेथि बैसागो फैयो बे सेथि बैसागोआव जोंहा गोदोर उन्दैखौ मान लालायनाय मान होलायनाय बोर होलायनाय बिदि जायो आरोना जोंहा गोदोरखौ जेनबा जोंनि आइ आफा आदा बाजै जों बे बिसोरखौ खुलुमो आरोना आरो बिसोरबो जोंखौ बोर होयो आरो ओ बिदिनो जोंहा ओ बिनि अखानायैहाय जोंहा रंजानाय फोर्बो जायो फै फोर्बो फैयो जेरै जोंहा खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जोङो ओ बोराय बुरै बा गथ गथाय बा सेंग्रा सिख्ला बेबायदि जमा ज' जानानै मोसानाय जायो आरोना नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा बोरैहाय बैसागो फोर्बोखौ खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनियाबो बेफोरबायदिनो मोस सौफोरखौ थुखैनानै लोबस्रां फोस्रां लोबस्रां बेफोरबायदिनो फोथा फोननानै फागा खानानै बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव से थि बैसागुआव ओ बैसागुनि से थारिखआव ओ जोंनिया उन्दैफोरा बिमा बिफाखौ खुलुमनानै न'खरनि गोदोरखौ खुलुमनानै बिबै बिबौ बिदा फंबाय बेफोरखौ मान होलायनानै खुलुमलायनानै बे ओ जेरैबो बैसागुखौ फालिनाय ओ बेनि उनाव हाय मोसानाय मोसानायखौ मोसानाय माबोरै मोसायो होनना बुङोब्ला ओ जोंना गामियावहाय गासिबो बोराइ बेन्थ' गथ' गथ थाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जानानै खाम सि फुं बायदिसिना जथा सेरजा बर'नि जेरै दामग्रा दामग्रा देग्रा बेफोरखौ लानानै ओ बेफोरबायदिनो बेफोरखौ दामै दामनानै जमायै रंजानाय जायो आरो ओ बेनि उनावहाय गासैबो जमा रंजा बाजा रंजाखांनानै उनावहाय बेफोरनि ओ माइरं माइरंफोरखौ फाननानै रां लानानै बेफोरखौ आरोबाव खनसे माइरंखौ फानबावनानै आरोबाव रां लानानै मोसानाय जासैबो जमा जानानै ओ ओंखाम जानानै आरोबाव रंजाफिनबावो आरो। नोंथांमोनथिं आरो बेफोरबायदि रंजायोना? रंजायैनो रंजायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुराय बिदिनो गासैबो रंजानाय जायो आरो ना आथिखालाव ओ गोदो गोदायनि रखम गासैबो रंजा बाजा मोसानायखौ जोङो बारा नुनो मोनबांला आरो ना ओ बिदिनो जोंहा मोसाब्लाबो जोंहा केसेटजों दामनानैसो मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आथि खालाव गोबां सुबुङानो बक्स लायै लायैसो जों मोसानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंहा गोदायहाय जोंहा खाम जथा सिफुं लायागौ मानि जोंहा मोसानायखौनो मोसानाय जेनेबा बैसागो रंजानाय बादि मोननाय जायामोन आरो। बिदिनो गोदो गोदायनिया गोबां रंजानाया गोबां गाजा गोमजायै रंजानाय जायोमोन गोबां मोजांबो मोनोमोन आरो ना। आरो जोंहा बैसागो बोथोरावहाय जेरै जोंहा जौ संनानै दोननाय जायो माइब्रानि जौ आरो जोंहा माथानि जौ बेफोरबायदि संनानै दोननाय जायो आरोना बे जोंनि बर'निनो मोनसे नेम खा ओ जोंहा जि जोंनि न'खर न'खर मोसानो फैनाय सुबुंफोर जोङो बिसोरनो जौ एसे एसेबाबो जोङो लोंहो हरनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा जि मोसानानै जि जोङो न'खर न'खर मोसानानै जोंहा जि रां बा माइरंफोर मोनलाङो जोङो बेफोरखौनो जोङो ओ गामि बैसागुनि जोबथा खालारावहाय जोङो गामि गंसेैयैनो लोगो नांनानैहाय जोङो मोन से लावखार ओंखाम बा खाना जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
बिदिनो गासैबो गाजा गोमजायैनो बिदिनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो बैसागोनि जोबथा खालाराव। आरो जोंहा बैसागोआवहाय मोनसे ओ फानसन खुंनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे फानसन खुङोना खुङा आरो खुङोब्ला माबायदिहाय खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनियावबो बेफोरबायदियैनो बैसागु समाव ओ गामियावहाय मोनसे फिसा फानसन खुंनाय जायो आरो ओ बेवहाय जोङो गथ'फोरनि थाखाय ओ बायदिसिना खेला बेफोरखौबो होनाय जायो आरो ओ जेरै खो खारनाय जोलुर बारनाय सावगारि बोनाय मोसानाय बेफोरखौ हो उम गथ'फोरनि थाखाय होनाय जायो आरो। ओ गोदोरफोराबो रं ओ गोदोरफोराबो रं जानाय बाजानायाव ओ गा-गासैबो रंजायोै बाजायो
औ
ओ गोदेरफोराबो रंजायो बाजायो उम बे सानखालि ओ मेथाइ खनगिरिफोरबो लाबोनाय जायो आरो बेनि उनाव गासिबो ज' जानानै रंजायो मोसायो आरो उनावहाय ओम गथ'फोरनि थाखाय बान्था माइबा माइबि उम बान्थाफोर बेफोरखौबो होनाय जायो आरो। खारनाय बारनाय खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय बेफोरनि ओम नोंथांमोननि थिं बेफोरबायदि खालामोना खालामा मेथाइ खनगिरि लिंहरोना लेंंहरा नोंथाङा
औ औ औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मोनसे फानसन फिसा खुंनाय जायो आरो ना जाय फानसनाव जोंहा ओ गोबां गथ'फोरनि गोदोरफोरनि बिदि खेला होनाय जायो आरो जेरै जोंहा खारनाय बादायलायनाय बारनाय आरो थालिर बिफां गाखोनाय थिंख्लि बुख्रुबनाय आरो जोंहा गोदोरफोरनि बा गथ'फोरनिबो दिरुं बोलायनाय बादायलायनाय हांसो हमनाय बिदिनो खाबादि खेला बिदिनो बायदि बायदि खेला होनाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंहा ओ गथ'फोर खौ जेन'बा सोलोंथाइ मोनथों होननानै जोङो गथ'फोरनि थाखाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय होनाय जायो। सोंथि सोंलायनाय बादायलायनाय होनाय जायो आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय होनाय जायो बिदिनो गोबां जोङो सोलोंथाइनि गेजेरावबो बादायलायनाय नाय होनाय जायो आरोना आरो जोङो बेजों लोगोसेनो ओ जोंहा मोसानाय बादायलायनायबो होनाय जायो गथ'फोरनि गोदोरफोरनि ओ बोराय बुरैनि बेफोरबादिनो जोंहा बादायलायनायबो होनाय आरोना आम बेसोरनो जोङो मोनसे ओ जेनबा बान्थाबो होनाय जायो आरोना बिदिनो जोङो बान्था रानखांनानै जोंहा गोबां गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो ओ जेनेबा जोंनि गेजेरावहाय मोनसे ओ जेनबा बिबुंथि गोनां ओ जेनबा बो जेन'बा बेखौ मा होनो ओ मान होलांनो जेनेबा। जोङो खावलायनानै लिंबोनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ बे बिसोरो जेब्ला बिदि बिबुंथि होलांगोन बिनि ओ होखांगोन अब्ला जोंहा देंखो मु थां मुंदांखा देंखोगिरि बेसोरखौबो जोङो हांख्रायना बा बरायनानै लाबोनाय जायो आरो ना बेजोंनो जोङो गसेैबो गामि गंसेयानो ओ दसे सम जोङो रंजाफानानै बैसागो बोथोरखौ गाजा गोमजायै हेगार हरनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय। ओ ओनसोलाव
जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिनो रंजा बाजायै हेगारहरनाय जायो आरो बैसागोखौ ओ ओमफ्राय ओ गोदो गोदायनि समाव जोङो बैसागुखौ रंजा बाजायैनो सोन सान स्निफोरसिम खुंलांनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय ओ दानि जुगाव बेफोरबायदि सानस्निसिम खुंनायखौ नुनो मोनला आरो दानि सेंग्रा सि ख्लाफोरखौ बारा एसे मोसानायाव गोसो गोनां ओ बैसागुआव मो नो गोसो गोनां बेफोरबायदि नुनो मोनला आरो नाथाय सिगांनि मानसिफोरा ओ सानसेबो गारालासेनो ओ बैसागु खौ सानस्निसिम मोसानानै रंजा बाजायै हेगार हरोमोन आरोना नाथाय दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ सानथाम सानब्रै बेफोरबायदिल' मोसानायखौ नुनो मोन दा बा दानि जुग खौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ नाथाय सिगांनि मानसिफोरा गानफब जोमफब खाम सिफुं ज था सेरजा बेफोरखौ लानानै सानस्निखौ मोजाङैनो रंजानानै बैसागुखौ गाजा गोमजायै हेगार हरोमोन आरो नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि बैसागुखौ सानस्निसिम खुंनाय जायो ना सान थामफोर बेफोरजों खुंनाय जायो नोंथाङा?
औ नोंथां। ओ गोदो गोदायहायथ' गोबां सुबुङानो बिदि बैसागोआव सास्नि ओ सानस्नि ओ गाहामहालागै फालियोमोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां सुबुङानो बिदि मोसाला आरो गोबां सुबुङानो बिदि सानथाम बा साननैल' बेफोरबायदि मोसानानै बिसोरो ओ जिखिनि मोनो ओ जेन'बा न'खर न'खर मोसानानै जिखिनि माइरं रां मोनो बे जोंनो बिसोरो ओ खाना जा जायो आरो ना गोदो गोदायहाय बिदिनो गास ओ सानस्नि बैसागुखौबो रंजायोमोन आरो ओ बैसागोआवहाय मा मा गाननानै मोसायो होननानै बुङोब्ला हिनजावफोराहाय दख'ना गोमो गाननानै फालि गोजा लाना आर'नाइ गोथां जान्जियाव खानानै आरो खानायावहाय बिबार थुनानै बिदिनो ओ खाफालाव फोथा थुनानै बिदिनो मोजाङै ओ मोसानाय जायोमोन आरोना आरो हौवा फोराबो गामसा गोथां गेन्जि गुफ आर'नाइ आरो फावरि खानानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बै बैसागो बोथोराव जोंहा गोबां समायना रमायना बिदिनो गाननाय जोमनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय बिदि ओ जेनेबा जुगफोराबो सोलायलांबाय नालाय गावबा गाव सुबुंफोराबो गावबा गाव खामानियाव बेस्ट था होलांबाय बेनि थाखायनो जोंहा गोबां ओ बैसागु बोथोरबाबो बिदि गोदोनि बायदि रंजानाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनलिया आरो ना जोबोद खमायलांनो हमबाय। ओ नोंथां जोंहा बिदिब्ला गोबां समबो जाबाय जों जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'जा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ